हेलौ औ खोनादों नोथां
अ जाखांबाय नामा नोंथां?
औ दासो जाखांदों
अ आं जानानै उन्दुबायानो बिसिनायाव अ जोंङा दा बारहुंखा जायोबा जों माबायदि थायोब्ला मोजां जायो बिनि सायाव जों सावरायनाङो फैबाय जों खोनादोंना नोंथां
सावराय जायो
माने बारहुंखा फैयोब्लाथाय जोङो माबायदि थायोब्लाथाय जोंनि थाखाय मोजां बुंनो हागोन नामा नोंथाङा? एसे बिनि सायाव नोंनि बुजिनायजों
हा
बार हुंखाफैयोब्ला जोङो माबायदि थानांगौ होनदों औ औ औ
आं सुस अब खालाम दों आं लांदां जायगाफ्राव बारहुंखा फैयोब्ला बेनि अनगायै माबाफोर दंबावो बा नोंथां बुं